औ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों औ खोनादों आङो।
औ। गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ गोजौजोन बेलासे नोंथां।
औ ओ दा जों सानैजों रायलायनो आखायाव लादो। ओ जिथु जोंहा ओ औवा औवाजों जों मा मा खालामो बिनि सायाव फंनैसो रायजलायगोन औ बिदिब्ला आं गिबियावनो जागायनोसै। ओ औवा बुङोब्लाथ' जोंहा बेफोर औवाखौ जेनेबा ओ जोंनि आंखालनि थाखाय जोंनि मददनि थाखाय जों बेफोर ओ दंग' जिं जिं जों गायनानै होनाय जायो। आरो ओ न'नि बारि बारिफोरनि गेजेर गेजेरजों जोंबो जों गायना होनाय जायो। जाहाथे जोंनि नांगौ समाव जों बे औवाखौ दाननानै मोनो बिनि सायाव जोङो रायज्लायगोन। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
अ औ खोनादों ना। जों औवा बुङोब्ला गोले जेनेबा ओ ओ बे औवाजों जों माने गोबां बायदि बायदि जों खालामना लानो मोनो ओ जेराव जोंहा ओ न'। गोबां लुनायावबो खामानि होयो बे औवायानो बिदिनो आरो। गोबां जोंहा ओ मुवा जिनिस फो खालामनो हायो। औ थायोना। नोंथांनिया नया प्रब्लेम नामा खोना खोनाबायना।
आंखौसो खोनायाखै।
ओ आंनियाथ' दङमोन। ओ मानोबा बिदि जादो। औ ओ दा मोजां खोनाबायना?
खोनादोंं।
मोजां औ औ। ओ जों। औवा बुङोब्लाथ' जोंहा बेफोर गोबां जिनिसाव बाहायजायो नङा होमबा? जों न' लुनाय। ओ बि बिदिनो माबा मोनसे मुवा बायदिसिना खालामनाय। जेरै जोंनि न' लुन। दाफोराव जों बेफोरखौ। न'नि सायला सायला होनायाव। जों बाहायनो हायो आरो बेरा बायदिसिना होनायावबो जों बाहायनो हायो। आरो थिग बिदिनो जोंहा ओ मुवा बेसाद बुङोब्ला जोङो जेखाइ खबाय बेफोरबायदिबो जों खालामनाङा। लानो हायो माने औवाजोंनो आरो जों ओ औवानि। फ्राय ओ जों लेखा बिलाइबो खालामनाय खोनाबोदों। लेखा बिलाइबो खालामो होननाय। खोनाबोदोंजों औवाजोंनो। ओ बिदिनो जोंहा। औवाजों माने जोंङो ना गुरनो थाखाय जों ओ जेखाइ बायदिसिनाबो जों खालामनाय नुनो मोनदों सिगांनिफ्रायनो जेरै ओ जोंहा अ बर'नि नेमावनो दंखायो आबै आबौमोना माने। सिगां बे औवाजोंनो जोंहा जेखाइ हेबबोयोमोन जेखाइ खबाय बिद बिदिनो सेन हेबबोनायखौ नुनो मोनदों ओ बिदिनो गावनि आंखालनि थाखाय जोंहा नांगौखिनिखौ लानानै आरो ओ बांद्राय जानायफोरखौ जों बाजार हाथ हाथाय बाजारावबो जों फानहैनायखौ नुनो मोनदों।
उम
बिदिनो आरो ओ सेन बुङोब्ला जों आ ओ सेनबो खालामनो हायो बे सेनखौ जोङो ओ फोथाराव जेराव ओ दै बोहैलांनाय नुयो ओ निजोरा बेयाव जोङो ओ बेजोंनो जों नाबो हमनो हायो जों बेफोर खौ ओ दै थाब थानानै जोङो बे सेनखौ साना होयोब्ला बे सेनाव जेरै ओ नाया नांथाहैनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गोबां खालामनायखौ नुनो मोनबोदों जोङो
नंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय औ औ नोंथाङा जिफोर बाथ्रा बुंबाय औवानि सोमोन्दै नोंगौ बेफोर थारैनो गासैबो सैथो आरो नोंगौ औवा होननानै बुङोब्ला औवाया मोन जे मिथिंगानि बाहा बाहागो होननानै जों बुंनो हायो आरो बे औवाया मानसि माहारि नो बा सुबुं माहारिनो मा मायाव गोनांथि बा माबायदियै जोंखौ सुबुं माहारिखौ हेफाजाब खालामो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां खुथार बुंलांबाय आरोबाव आङो नों थांजों लोगोसे बेखौनो माखासे जे बेबायसो जाबदेरनो गोसो जादों जेरै नोंथाङा बुंबाय औवाया जोंनि थाखाय मा मा गोनांथि आरो मा मायाव जोंखौ बे औवाया हेफाजाब खालामो जेरै जोङो औवानि गेजेरजों गोबांथार सुबुं माहा रिया हेफाजाब मोननो हायो गोदोनि समाव जोंनि न' बांफोरा माबायदिमोन गोदोनि समाव जोङो मोनथिनो मोनो जोंनि न' बांफोरा औवाजों बानायजानाय ओ औवानि इन्जुर बेबायदि औवानि मुदाफोर उखुम मुदा फोर बेफोरखौ बानायनानै न'फोर बानायोमोन आरो गुबुन फारसेथिं औवाजों जोङो मैगं बैसांफोर जोङो बानायनो हायो जेरैहाय लाव बैसां ओ जोगोनार बैसां फोरला जिंखानि बैसां बेबायदिनो औवाजोंनो बैसां बानायनानै जोङो मैगंफोर आबाद जों खालामनो हायो आरो बेजोंनो लोगो लोगोसे मानसिया दैज्लां बोथोराव जों सुबुं माहारिया ना हमो बा ना मोनजायो नैबे बोथोराव जोङो ना हमनो बा ना सानो थाखै ओ जोङो गाव गावनो गावनि आखाइजों बे औवानिफ्राय बानायनानै माखासे खादाफोर खबायफोर आरो जेखाइ सेन ख'खा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनाय नै जोङो बे औवानिफ्राय बानायनाय मुवाफोरजों जोङो ना जिहेथु जोंनि बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा जों बा खामानि मावनाय जाग्रा बिद गोबांथार बेबदि मावनो थाखाय आगजुफोर नांगौ जायो जेरै खदाल दाल सेखा रुवा आरो बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बेबायदि बिसोरनि खदालनि बिखुं रुवानि बिखुंफोर बानायनानै जोङो मोनसे सेखा आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिहेथु आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि बर' हारिया आरो मेसें बोथोर बेखौ हागोगोनब्ला बेखौ होन जोङो मिलावआव सौहैगोन सहैब्ला जोंनो मा बे माइरं खौ न'आव लाबोनानै जोङो दालाफोर जावो सान्द्रिजों सालियो आरो बे दाला आरो सानद्रि खौबो जोङो औवानिफ्राय मोननो हायो आरो बेखौ जों गावनो गावनि आखाइजों बानायनानैहाय बेखौ जोङो गाव बाहायनो हायो दि औवाया आंनो थाखाय गोबांथार बेबायदि हहाय जोंनो होयो जेरैहाय आरोबाव जोङो मोननो हाबावो मानसिया मेंनानै जिरायनो थाखाय खोय सियारफोर जोङो बे औवानिफ्रायनो जोङो बानायनो हायो आरो जोङो मुराफोर जोङो बानायनो हायो जिहेथु दानि जुगाव बेफोरखौ एसेबां बाहायला दायो गोबां बेबायदि लहानि प्लास्टिकनि सियारफोर थुलफोर बेबायदि ओंखारबाय नाथाय गोदोनि समावहाय सिम बेबाय सियारफोर थेबोलफोर बा मुरा मुराफोरबायदि बाहायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङो गरम बोथोर जेबा बोर जोङो गरम थागोन माहा मागोन बेबायदि जायो आरो बेबायदि जानाय समाव जों औवा सिङाव जिराय गोन अब्ला जोङो गोबांथार बेबायदि गुसु मिथिंगानि बारफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जेब्ला जोङो सिङाव जिरायगोन जोङो मोनथिनो हायो बिनि बिनिफ्राय मोननाय बार एबा गुसुआनो आलादा माने गुबुन जों रुजुजायै जोंङो मिथिनो हायो
औ
औ
बे औवानि गेजेरजों ओखाम ओंख्रि संनानै जों नि माखासे उखैनाय देहाफोरखौ जोङो जोंनि आदारफोरखौ बानायनानै बे औवाजों बानायनानै जोङो जानो हायो आरो जोङो बे औवानि गेजेरजों गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमै जोंनि नांगौ गोनांथि जानायफोरखौ जों बावो
औ नोंगौ
औ औवाया जोंनो जों सुबुं माहारिनो ओरैनो बिफां बायदिल' बियो जाना थायाखै नाथाय बियो जोंनो गोबांथार बेबायदि हहाय फोर होदों जों खौ जोंनि गोनां थि जानायाव बियो जोंखौ सुंस'दों जोंनि नांगौखौ बियो सुंस'दों जोंखौ ओरैनो दिनाखै आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो औवानि गेजेरजों जोंनि न'नि सिमाफोरावहाय जोङो औवानि बेराफोर होनो हायो जायनि गेजेरजों मोसौ बोरमाफोर हाबनायनिफ्राय बिफां लाइफांखौ बेबायदि हमथानो हायो दिनै ओ जुदि जोंहा न'फोराव बेरा गैयाब्ला न'नि बारिफोराव बोरमा मोसौफोर हाबनानै हयथ' जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ नस्थ' खालामनो हागौ बेफोर गासैनिफ्राय औवाया ओ बोरमा मोसौनिफ्राय बिफां लाइफां फोर खौ हमथानानै लाखियो आरो बेबायदिनो जोङो गोदान बेबायदि ओ बिफां लाइफांफोरनो बेबायदि हमथानायनि राहाखौ जोङो औवाफोरनि गेजेरजों जोङो होनो हायो। बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि थाखाय खामानियाव उदायि जेबो नङा नाथाय ओ गासै खामानियावनो औवाया जोंजों बाहायजायो आरो बे औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जायखौ जोङो जेब्लायबोनि जिबनाव जोंनो नांगौ आरो बियो जिहेथु मिथिंगानि मोनसे सोरजिजानाय आरो बे औवाया बेबायदिनो जाहा थाहा जोङो बबेबा मोनसे दुब्लि गेजेर बा बारि गेजेराव जोङो बेखौ गाया बेखौ जोङो ओ मबे बा मोनसे जिं खनाफोराव जोङो गायो आरो बे औवानिफ्राय जोङो औवाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो जेरै फुलुकानि औवा आरो बेबायदिनो औवा फेन्दा बिजलि औवा गुबै आरो माखासे औवानिफ्राय जोङो ओंखारनाय औवानि गोरलै जिहेथु मेवा बेखौहाय जोङो ओंख्रिफोर जानो हायो अनलाजों जानो हायो आरो गोबाव समनि थाखाय जोङो दाननानै थेमायाव सोनानै जोङो मोखै हिसाबै जोङो बानायनो हायो आरो दालिफोरजोंबो जोङो बे मेवाखौ जानो हायो बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो औवाया जोंखौ जोबोद बेबायदि हहाय खालामो आरो बे औवाखौ जोंनो जेब्लायबो नांगौ आरो बियो जोंखौ जेब्लायबो हहाय खालामो अब्ला बे समाव जोङो औवानि सोमोन्दै सावरायनायखौ एसांखिनियावनो जोङो दोनथ'नोसै गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम बे समखौ आंनो होनायनि थाखै।
आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय
औ औ